खुलुमबाय नोंथां औ दायो जोङो ओ मोननैसो आयदा लानानै सावरायनो नागिरदों आरो गिबियावनो गिबियावनो जोङो बरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनो आखायाव लादों
औ जागोन
बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै ओ फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ आं बुंनो हागोन ओम जोङो बर' फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दैसे बुंनो सानदों। दा उम जोङो बर'फोरा बर'फोरनि बर'फ्रा गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय दं आरो जेरैहाय सबाय आरो अमा बेदर अनला उम आरो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंबो दं दा बेफोरखौ
साम'फोराबो औ साम'फोराबो नेै औ साम' ओमफ्राय सबाय
औ सबाय सामुस औवा मेवाइ औ
मैथाफोराबो ने
अ मैथा जोंना मोजां
उम आरो
उम
आरो नाफामनाया गासैनिबो
उम औ नाफाम औ गासैनिबो गासैनिबो मोजां मोननाय मोनसे जानाय बेफोरखौ जों ओम गासै ओंखाम जबो जानो हायो
औ गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ बेबायदिनो
औ औ गोदोनिफ्राय औ गोदो गोदोनिफ्रायनो जागासिनो दङ।
नोंथाङा ओरैनो बेबायदिनो बर'नि जानाय लोंनाय माबाफोरखौ संनानै जानो रोंगोन नामा जेनेबा साम'जों सबायजों बेफोरबायदि मालाफोर संफेरबाय नामा?
औ आं बिदि संफेरनायाथ' संफेराखै आंनि आइआ संफेरबाय खिन्थु आं बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो जेरैहाय साम'जों सबाय मैथाजों ना आरो अनला खारैजों दाउ बेफोर बेफोरखौ गोबां माने गोथाव जायो।
औ जोंहा ओ जानाय लोंनायाबो जि आइटेकव नाम मोनदों नङा होमबा औ नाफाम नाफोरा
द' आं नोंथांखौ फंनैसो हा
औ नोंथाङो सोंनो हागोन आंखौ औ
नोंथांखौ आं मोनसे सोंनो सानदों बर' हारिनि सोमोन्दै जेरैहाय जों मिथिखागौ जे ओ औ जेरैहाय जों मिथिखागौ जे जोंनि बर'नि आइजोफोरा बर' आइजोफ्रा गोदोनिफ्रायनो दख'ना सिखौ गाननाय जायो। बेयाव आ दख'नानि गाहायाव मोनसे आगर थायो। बेयाव बेखौ गासै माने बे गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर थायो बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ निसय हागोन आं मोननैसो नाम म खननानै बुंनो नागिरदों गिबियावनो जोंहा बर' आइजोफोरालाय बायदि बायदि आगर आगरनि दख'ना गाननानै मोजां मोनो बिनिनो आं मोननैसो मुं लानो नागिरदों जेरै जेरै बर' आइजोफोरा मोजां मोननाय आगर जेरै थाइगिर बिबार बेनिफ्राय औ मान्दार बिबार बोग्रि बिबार
औ औ औ
बेनिफ्राय दिंखिया बे दिंखिया दिंखियानि आगर आरो ना अ दिंखियानि आगर आरो जिब जुनारनि सायावबो आगर एरखांदोंमोन बर' आइजोफोरा जेरै खासियाव आगरबो दङ आरो ना
खासिबो आगर
ओमफ्राय मावजि आफा बिनि आथिंनि मावजिनि आफा
औ
बेनिफ्राय दावराइ मोख्रेबबो दं आरो दावराय मोख्रेब ओमफ्राय दाउथु दाउथु गदबोदों बेनिफ्राय औ ओमफ्राय ओ बेनिफ्राय मानसि दुमसिनि बो आगर एरखांनाय दंङबेबायदिनो जेरै सोरनिबा मुं लानानै आरो लाइसुं आगर बेफोर बेफोरबायदि ओमफफ्राय बाहुरा मागुर बेफोरबायदि आरो बेंगरागि आगर बेफोरबायदि ओमफ्राय दाउस्रि आगर बिफोरबाय दे आरोना बिनिफ्राय आरो मोनसे जायगा एक्सट्रा माने आलादायै आलादायै जायगा आवग्रिनो हाबावदो आगर महरै बेनोनो जाबाय खासि हाथाय आगर जोङो जाय जाय जाय जोंनि आबादजों थोंजों सोमोन्दो थानाय मोनसे खासि जाय बुस्थुखौ जोङो माइ माइ माइया मोनबोला बेखौ हायो नङा होमबा
औ औ
अ बिनि सायावनो जेरै बिनि हाथाइया बिनि खासि हाथाइया जिरि जिरिनिफ्राय उल्था नायबोला अखाफोर खावसे बेफोरबायदि नुनानै बर' आइजोफोरा बेखौ एरखांदोंमोन आरो औ
गोजोन औ
बेबायदिनो आङो दा मोननैसो बिदिनथि लाबावनानै जेनेबा माबोरै दिंखिया आगरा दिंखिया आगर महरै मोननो हाखो माबोरै दिंखि आगरखौ बर' आइजोफोरा माबोरै आगर एरखांहोनो हाखो बिनि सोमोन्दै आङो ओ गुसुङै बुंफुरलु होनो सानदों आखायाव लादों जेरै आ दिंखिया आगरा बुहुमनि एथ' बयनिख्रुइ गोजानसिन लाइफां आरोना।
औ औ
बेखौ बेखौ गोरलैयै जेराव मोननो हायो नङा होमबा जोंनि जायगा फोरावथ' गोबां दं। खायो गामि गामि जायगाफोराव हायो बेफोरखौ आरो बेखौ जोङो जानाय आदार हिसाबैबो जानाय जायो नङा होमबा बर'फ्रा? गोबाङानो जायो। औ ज जेरै ओ दिंखिया
उम
दिंखिया द-दिंखिया बिफाङा जेरै बिनि बिलाइफोरा रिजि रिजि।
औ रिजि रिजि औ।
रिजि रिजि गोथों नङा होमबा? गोथों थोंगोर एसे जिरि जिरि जेरै गावजों गाव नांथाबना थायो बिलाइफोरा फिसा फिसानो। ओ बेखौनो ओ बर'आ बर' आइजोफोरा जमा जमानो मैगं मैगं थाइगं खानो थांनायाव आरो बे दिं दिंखियानि ओ बेबायदि मथ नुनानै बर' सिख्लाफोरा गोसो बर' सिख्लाफोरखौ खो बे बि फाङा गोसो बोगथाबोदोंमोन आरोना ओ बिनि ओ बिनिफ्रायनो बिसोरो ओ गावसोरनि दानाय लुनायाव आ आगर महरै बे दिंखिया ओ दिंखिया आगरखौ दिखांहोदोंमोन आरोना बेयाव आगराव आगर महर होनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो औ बेनिफ्राय आं मोन से बुंनो थांनो नागिरदों दा थाइगिर थाइगिर फिथाइनि आगर ना अ थाइगिर बिबार थाइगिर बिबार। थाइगिर बिबार अ थाइ बि अ थाइगिर बि आरो ना आ ओं बे बेबो ओ थाइगिबि-थाइगिर फिथाइखौबो जोङो थासिनानै जायोना मालाबा मालाबा। देनानै थौबसियाव अ बेबायदिनो औ बर' सिख्लाफोरा बेबायदिनो जमा जमानो थाइगिर बिबार जानो थां थाइगिर फिथाइ जानो थाङोमोन आरोना जमा जमानो बेनिफ्राय थाइगिर फिथाइनि जानाय सिगांथ' बिबार महर लाग्रोयो नङा होमबा? औ बे बिबार महरा बिबार महर लानाया ओ बर' सिख्लाफोरनि गोसोखौ गोसो बोगथाब होदोंमोन आरोना। बेबायदिनो थाइगिर ओ थाइगिर थाइगिर बिबार म थाइगिर बिबार आगर महराबो बेबायदिनो आ दानाय लुनायाव बर' आइजोफोरदो एरखांजादोंमोन आरोना।
औ औ औ औ खोनादों औ औ।
बेनिफ्राय आं दा आ जोबथारनायाव मोनसे आगरखौ बुंनो नागिरबावदों
औ बुंनो हागोन दे नोंथाङा औ
दाउराइ मोख्रेब आगर
ओंख्रि औ औ
जाय जोबोद बर' आइजो फोर मोजां मोननाय आगर आरो साबसिन जायखौ हाबा जाबोला बांसिनै गाननाय जायो आरोना बे आगरखौ
औ औ
औ दाउरायया जेरैबायदि औ औ औ फोर बे दाउरे मोख्रेब आगरनि दख'नाखौ गानो आरोना बांसिनानो औ मोजां मोनो आरोना
औ
जेरै दावरायाइनि महरा बेसेदि समायना नङा होमबा गांखौ गांखौ फुवारबा जोबोद समायना नुयोयो बेबायदिनो बर' सिख्लाफोरा बै दाावरायनि महर हमनानै बे दावरायनि महरा बे गां फुवारनाया बर' सिख्लाफोरनि आइजोखौ आइजोनि आइजोफोरनि गोसोखौ मुहि होदोंमोन आरोना
औ औ
मुहि होनानै मुहि होनानै बिसोरनि मेगनाव नांहोदोंमोन आरो बेबायदि बिदिनो बिसोरो दानाय लुनायाव गावसोरनि गावसोरनि दख'नायाव बै औ बे आगरखौ बे आगरखौ एरखांना होनाय जादों आरोना।
औ औ
औ बेबायदिनो दाावराइ मोख्रब आगरावबो आगर हिसाबै महर मोननाय जादोंमोनना बर' समाजाव बेबायदि अ दे होमबा जोंहा जासिगोन उननि समाव आरो रायज्लायबावगोन ने
औ जागोन उननि सिगाङाव र जागोन दे नां दे औ गोजोनथों गोजोन्थों।